हेलौ
औ खोनागासिनो ओं
नोंथांजों एसे सम औ एसे सम दसे सम दै बानानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन
हागोन हागोन
खोनादोंना औ जोंथ' औ जोंथ' मिथियो जे दैबाना होनब्ला गोबां दैनि दैया फैनानै जे दैमाफोराव गोबां दैफोरा दैमाया जोबोर गोजौयै फैनानै बे साइड साइडनि जि बिफां लाइफां दंफां दं गासिखौबो बुखारनानै लांजोबनानै जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथा बिबायदिनो जे दैबानाया जे होनना मिथियोब्ला जों दैबानाया गावनि जे लामा बेखौ खुरलाङो जे रावखौबो नायालासिनो जे गोबां जि दङ जि गैया गासिखौबो बुखारना लांनो थाखाय सेस्था खालामो आरोना बेबायदिनो दैबानाथ' औ औ
दे बुंलाय
औ अ दैबानाखौथ' जों मिथियो जे जोंनिथिंबो गोबां दैबानाया फैयो बिदिनो गेदेर गेदेर गोबां बेयावनो बियो जे गोबां बिफां लाइफां दं आंहा गोबां बुस्थु जिब जुनार गासैखौ बुखारना लाबोयो आरो बेनो बेबायदिनो बिहा दैफोरखौ बियो बुखारना लांनानै गोबां गोजान जायगासिम लानानै थाङो होना जों मिथिनो मोनो आरो दैबाना जोंनो बेबायदिनो नोंसोरथिंनि नोंथांमोननि जायगाथिंबो दैबाना फैयोना फैयो
नोंथां जोङो नुनो मोनो दैज्लां बोथोरावहाय जोङो दैबाना जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो गोब्राब अखा हानायनि जाहोनावहाय दै बानाया मैखोम बिफाव लायो दायो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो दैबानाखौ गोबां नुनो मोनबाय नैबे समाव दायो नु जोंनि दुब्लि बोथोरावहाय लोमोब्लाबो जोंनि नैबे जेरावहाय जोङो न' लुनानै थायो बे फोरावहाय लोमनो थाङा मानो होनबा जोंनिया एसे बोरि नालाय दायो दैबानाफोरा आवगायनिख्रुइ एसे खम जानायखौ जायगा लाना जायगा एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों जाहोना बेनोदि गोबां माथावरि जानो हमबाय जायफोर माथावरिफोरा दैबानाफोरखौ होबथानायनिफ्राय हमथाना लाखिनायनिफ्राय जोङो गोबां रिलिफ मोनदों होननानै आं सानो नङाबाथाय मा जायोमोन बोसोर साफ्रोमबो आवगायनि समावहाय दैबाना जायोब्लानो जोङो बादा लुनानै जोङो थानांगौ जायोमोन दा बा थानांगौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
बेफोरो बांसिन गोथौ ओनसोलफोरावहाय बांसिनै जों जानायखौ नुनो मोनोमोन जोंनि जोंनि नैबे हालामावहाय एसेबां मानि दैबाना जायोबाबो बेफोरबादि आलाय सिलाय जानायखौ एसेबां मानि नुनो मोना नाथायहाय जोङो निउस मिडियाफोरनिफ्राय जोङो नुनो मोनो जोङो धेमि ओनसोलफोरावहाय जोङो लखिमपुर ओनसोलफोरावहाय जोङो अ आं रोखोमनि दैबाना जानानै माने मा जायो आलाय सिलाय जानायखौ नुनो मोनो मोनो बिथांमोना बिथांमोननि जायगाया जानांगौ गोथौ नङाबा माथावरिफोरानो नांगौ बादि जायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना गोबां हालाय हाफाय जानांगौ जादों दाखालि बावैसो आङो निउस मिेडियायाव नुनो मोनदों जि दैबानानि थाखायनो बिथांमोना न' बां लाइ लथर गैया जालांदों आरो
औ
बिथांमोना ओंखाम रसा नांनानै थानांगौ जानांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा बेबादि जायोबा जोंहा बेराम आजारफ्राबो बांनो हमो गोबां रोखोमनि जोङो बिजानुफोर फै फायो दैजों जायफोरखौ जोङो डक्टरनि हेफाजाब जोङो लानांगौ जायो थाबैनो दा बेबादि जोङो दैबानानि थाखाय जोङो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेबादि जोङो जाबाय थायोब्ला इयुन समावहाय जोङो बेफोरनिफ्राय माबायदि जोङो रैखाथि मोननो हागोन दा बेफोरखौ जोङो गावबा गावजों लोगोसे सोरखारा नोजोर होयोब्ला जोबोद मोजां जागौ होननानै आं सानो नोंथाङा दैबाना ओरैनो बहा बहा नुबावदों आरो एसे फोरमायना होयोबा मोजां जागोन
दैबानाखौथ' आं नुनाया बे जोंनि हा हालामफोराव जे गामिफोर दं बिदिनो बे हालाम गामिफोराव जे दैमा दैसा दं बेफोरावनो गोबां दैबाना जानाय नुनो मोनो जेराव गोबां बिबांनि दैया जमा जानानै फैयो बेबायदिनो आरो जों जे नुनो मोनदों जे ज गुवाहाटि सिटिफोर बेफोरबादियावबो गोबां जे दैया बांनानै जे थिखौ लोमो बिदिनो लोमनानै गोबां खस्थ' जायो आरो बिदिनो गोबां बिजानुफोरा फैफानो हमो आरोना बेबायदियावनो आरो बेबायदिनो गोबां जाबोरफोरा जमा जायो बेदि जमा जानानै बे दैया लोमनाय टाइमाव बेफोर जाबोरफोरा जमा जानानै बेयाव थालांसिगोन। आरो बिबदिनो बेफोरनो गोबां जायगाफोरखौ खहा खालामो। आरो बिदिनो बेरामफोरखौ लाबोयो आरो बि बिनि गेजेरजोंनो गोबां जिबौफोर आरो बिबायदिनो बां बेलेग बेलेग जुनारफोरा फैयोमोन आरो ना? बेजोंनो लोगोसे गोबां मानसिखौ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो
बिदिनो औ।
जोङो ओ गुवाहाटी बादि गिदिर सोहोरावहाय जोङो नुनो मोनो। दैबानानि ओ जाबादिहाय जानाय दैबाना जानाय। बेयो दिनैनिल' नङा बियो आवगायनि बेफ्रायनो जाबोनो हमदों। ओ बेफोरो दैबाना दैबाना जानाया बेफोरो थारैनो नालाफोरा जायखौ जोङो ट्रेन होननानै बुङो। इंराजि जों दा बैफोर नालाफोराव जोङो प्लासटिक दाखोर दाला गारनायनि थाखायनो बेफोरो दै बानाया बांसिनै जोङो जानायखौ नुनो मोनदों होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। जोङो मिथिगौ प्लास्टिकआ सेवा। बेफोरखौ जोङो जानला मोनला ड्रेनाव गारला नाङा होननानै जों मि थिसेयावबो बेफोरखौ जोङो गारनो हमो जायनि थाखाय फाय दैया बोहैखारलांनो थाखाय जोंहा अखा जुब जुब हायोब्ला जोंहा जायगा थोआ जायो। आरो जायनि जाहोनाव लामाफोराव दैबाना जालानानै ओ गारि मटरफोरा खारनो हाया जायो। जायनि थाखाय थाखाय जोङो नुनो मोनो गारि मटरफोरा खारनो हायिनि थाखाय जोङो ओ मालाबा समाव जाब्रबथाय हमना ला जोङो एम्बुलेन्स खारहोनो थाखायबो जोङो असुबिदायाव गोग्लैनांगौ जायो‌ नांगौ बादि जोङो सम ओ टाइमाव ओ नांगौबादि जोङो समावहाय जोङो मेडिकेल सहैया ओ जेरावहाय बेरामिफ्रा आलाय सिलाय जों नुनो मोनदों। बैफोरखौ जोङो हथानो थाखाय गावबा गावनि दा बेफोरखौ बारायनांगौ बा बारायनांगौ थारैनो जों ओ बेफोरखौ गावबा गावनि अनगायै बेफोरखौ सोरखाराबो बानायनानै होनो हानाय नङा। बेफोर गावबा गावनि सायावसो दा बेफोरखौ जोङो सोलों जोंनो बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइ जों बुजिखौ जोङो हमथानो ओ हानांगोन। बेफोर दाखोर दाला गारनायफोरखौ जायनि थाखाय ओ जोङो गुबुन ओ हादोरफोरनि नसुंसे हादोरफोरनि जायफोरखौ जोङो । खालामनाय नुनो मोना बेनि थाखाय बेबो दैबानाफोरा जायो। दा बेखायनो बेफोरखौ आं बुजिनांगौ होननानै सानो। नोंथाङा बिनि बागै मा सानो जेनेबा मा सानो? बुंनो हागोन नामा?
औ बेबायदिनो जे दैबाना जानानै गोबां जों खहा जानायखौ नुनो मोनो जेराव बेबायदिनो गोबां सुबुङा जे न'गारनानै आलाय सिलाय जानानै थानाङो गोबाङा गोबां ओ बेबायदिनो न' न'फोरा बुखारलांनानै जे दासिमबो गोबां सुबुङानो बेबायदिनो ओ बेबायदि मोजां जायगाखौ दाबो थानो मोनाखै जे गोबाङानो सिगांफोरावबो गोबां मानसि सुबुंफोरनि न'फोरखौ दै दै बानाया लानानै बुखारनानै लाना थांदों बेनि जाहोनावनो जे मानसि सुबुंफोरा जे गावनि जायगाखौ मोनाखै आरो मोनैयाव बिसोरो गोबां रिलिफ केम्पफोराव थानो गोनां जादों आरो बेयाव थानानै गोबां आलाय सिलाय आइ सोलों -थाय गैया बेबायदिनो गोबां खस्थ'फोरखौ मोनदों
औ
आरो बिदिनो गोबां सरखारफोरा बेफोरखौ नोजोर होनानै नायनांगौ जे जे गोबां बेफोर बबे बबे जायगायाव दैबानाफोर फैयो बेफोराव जों बोरै बेफोरखौ खमायनो हागोन बेफोरखौ नायोब्ला जों बेबायदि हमथानायनि राहाफोरखौ जों मोनगोन आरो गोबां बेबायदिनो जों जे दैबाना होबथानायनि आरो गोबां बेजों मा मा खहा जायो होनना जों ओं जों मिथियो अब्लाबो जों गोबां सोरखारा बेफोरखौ नायालासिनो थायो आरो बेबायदिनो बेनिखायनो सुबुंफोरा बेफोरखौ जे सरखारनियाव कमप्लेनफोर खालामनानै बेफोरखौ नायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना अब्लासो गोबां जायगा फ्राव बिदि दैबाना जानायफ्रा खमायलांगोन बे खमायहोनानै जे बादि सुबुङा थानो नांगौ बेबायदि थानो हागोन होननानै आं सानो मानो होनब्ला बेफोरनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङा जिबायदि गावनि न'खरफोरखौ नागारनो गोनां जायो बेफोरखौ नागारनो नाङा आरो बिदिनो मोजां मोनगोन सानदों आरो
औ नोंथां ओ मोजां नांबाय नोंथांनिफ्राय औ नोंथां जोबोर मोजां नांबाय नोंथांजों दैबानानि सोमोन्दै सावरायनानै
औ
नोंथां जों बे समावनो दैबानानि सोमोन्दै सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै होननानै सानबायमोन
औ जागोन नोंथां
औ दे जाबायखर नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।